औ नोंथां औ खोनादों
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
औ आङो ओरैनो दंथोयो।
अ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोननैसो टपिकनि सायाव सावरायगौमोन।
औ टपिकखौ फोरमायदो।
ओ- ओ- सिथ्लाफोरनि बागै आरो नोमा न' नि नि फोथायनायनि बागै नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ।औ औ औ जेरै- सुबुं फोथायनाय होनबाथ' जेरै-गोदोनिफ्रायनो दंखायो जों नि गेजेराव, नङा होनबा? माने गोदोनिफ्रायनो बेबायदि सुबुं फोथायनाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोलिबोगासिनो दं। जेरै बिदिनो जेरै उम सिथ्लाखौ लानानै गोबां रोखोमनि जोंनि गेजेराव सुबुं फोथायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। नङा होनबा? आरो न'मा न'नि जेरैहाय न'खरनि न'मा न'नि सोमोन्दैबो गोबां रोखोमनि जोङो सुबुं फोथायनाय बेखौ नुनो मोनो। जेरै सिथ्लाखौ लानानै जेरै सिथ्ला गेजेरजों माने खदाल, रुवा फाफ्लियाव बाननानै थांलाय-फैलाय खालामनो मोना होननानै बुङो आरोना ओ बेबायदि खालामबाथाय माने
इयुनाव न'खरनि माने सोरबा थैगोनखौ फोरमायो आरोना थैगोन होननानै सानो आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि फोथायनाय दं बेनिखायनो माने सिथ्ला गेजेरजों माने खदाल, रुवा फाफ्लियाव बाननानै थांलाय फैलाय खालामनो होआ आरो ना आरो बेबायदिनो जेरै-सिथ्ला गेजेराव सैमाया जुदि जुथ्रुदोब्ला बा बबे मबेबा बेलेग जुनादफोराबो जुदि जुद्रु लाङोब्ला मा‌ ने न'खराव गिथाव खैफोद जागोन होननानै सानो आरो जे सैमा सिया ल बा मावजिफोरा जुद्रुलाङोना मालाबा
औ
औ बेफोरबायदि जुदि जायो माने खाल जुद्रुलाङोबा माने न'खराव माने माबा मोनसे गिथाव जेनेबा सोरनिबा ओ सोरबा थैनायखौ बा सोरनिबा बेमार-आजार जानाय बायदिफोरखौ माने खैफोद फोर खौ जों खोनानो मोनो होननानै माने फोथायो आरो। आरो जेरैहाय ओ दाउखा एबा सिगुना जुदि सिथ्लायाव जुदि बेदर गार लाङोब्ला माने न'खराव खैफोद जायो होननानै बुङो आरोना सिथ्लाफोराव मालाबा ओ जेरै-दावखा, सिगुन बाय दिफोरा बेबायदि ओ गारलाङो ना बेबायदि जायोबा माने ओ जोबोद गाज्रि होननानै सानो आरोना। आरो जुदिहाय सिगुन ओ माने सिगुना जुदि सिथ्लायाव जुदि जेनेबा
गोबालाङोब्ला आरो ना न'खराव दोहोनि जागोन होननानैबो फोथायो आरो ना। जेरैबायदि जोङो दाउ खा आरो सिगुनखौ माने गाज्रिनि थाखाय माने गाज्रि जागोनखौ माने फोथायो थिग बेबाय दिनो माने सिगुन-सिगुनखौ माने जुदि सिगना गोबा लाङोब्ला आरो बियो माने जोंनि थाखाय जोबोद मोजां होननानै सानो आरो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा जेनेबा बेबायदि खालामबाथाय माने थाबैनो दो होनि जागोन बा न'खराव जोबोद मोजां खबर खोनानो मोनगोन बेबायदि सानो आरो। बिदिनो जेरै आरोबाव दं जेरै सिथ्ला गेजेराव जुदि ओ गाबफैनाय जे रै न'खरनि सोरखौबा जुदि रायफैयोब्ला माने फुङावनो सोरबा बेबायदि जायो ना होमबाथ रायग्रा मानसिया माने बे न'खरनि थाखाय माने गेदिर सुथुर होननानै सानो आरोना फुङावनो सोरबा मालाबाफोर सिथ्ला गेजेराव माने न' खरनि सुबुंफोरा सिखारिनि समावनो फैनानै ओ रायफैयोना नांलायफैयो बेबायदि जाबाथाय बे फोरखौ माने सुथोर होननानै सानो आरोना माने बि-बिसोरो माने जोबोद माने न'खर निनो माने बिसोर माने ओ इनाय खालामो बा मोजांखौ गैया बेबायदि सानो आरो बिदिनो न'मा न'खौ लानानैबो गोबां रोखोमनि सुबुं फोथायनायफोर दं जेरै ओ जोंनि बर'फो न'खरनि न'मा न'नि इसिङाव जेरै से नदेल सोनो होआ आरो जानला मोनला जेरै न'खरनि अनगायै जेरै गुबुन मानसिफोरखौ ओ हाबनो होआ बा आरो जेरैहाय जोंनि ओ न'खराव जुदि सोरबा सेंग्रा मानसिफोर दं दै सेंग्रा मानसिफोरखौबो माने ओ माने बाहेराव थांबाय थानाय बा मिटिंफोराव बहाबा ओ माने बाहेरायाव ओंखारबाय थानाय सुबुंफोरखौ माने बे न'मा न'आवहाय हाबनो होया । आरोना जोंनि बर' न'खराव। बेबायदि सुबुं फोथायनाय दं आरो बे फोरो माने बिनि थाखायनो जायो मानो होनबा ओ न'आवथ' गिदिर उन्दै बा बेमार ओ‌ बेमार जानो हानाय गोबां ओ रोखोमनि ओ न'खराव मानसिफोर थायो नङा होनबा? जेरै'हाय बै मा बै जाय ओ सेंग्राया जाय माने बिथ' न'आव ओ थाबाय थाया आरो बेबायदि मिथिं बा बहाबा बेलेग बेलेग जायगाफोराव बेरायनो थाङो। बेफोराव थाङ थांनायाव जुदि सोरनिबाफ्राय जेनै उम बेमारफोर नांनानै फैनोबो हानाय बायदिखौ सानो आरो बेनिखायनो बिथां बेखौ माने दगैस्रां लोंस्रांसो माने न'आव हाबनो होयो आरो बेखौ न'मा न' न'वा हाबनो होआोना जेरै जानाय लोंनायफोराव बेफोरो जुदि बोरै बा नाङोबा बे माने बेमार आजारफ्रा सनगोन बायदिखौ माने ने सानो आरो बेबायदि सुबुं फोथायनायफोर दं आरो जोंनि गेजेराव होमबा नोंथाङाबो एसे से फोरमायनो हागोन नामा जेरै सुबुं फोथायनाय जेरै'हाय सिख्ला आरो न'मा न'खौ लानानै सुखुं फोथायनायनि सोमोन्दै बा बिनि अनगायैबो गोबां गोबां रोखोमनि सुबुं फोथायनाय दं बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां थारैनो ओ नोंथाङा जेरै' दा बुंदों ओ सिलायावहाय बेफोरबायदि रुवा खदाल बायफोरबायदि ओ थिखोनो हामा होननानै ओ जोंनि ओनसोलावबो खोब बेफोरबायदिखौ फोथायो जे सिला सिला गेट जे सिथला गेजेरजोंहाय औवा बानना लांनो मोना बा ओ आरो बायदि रोखोमनि बिबानफोरखौ बुस्थुफोरखौनो सिथला गेजेरजों बानहोआ आरो जोंनि ओनसोलावबो।
औ।
बेफोरबायदि बानना लाङोबा खैफोद जायो बा माबा मोनसे बेमार आजार जानायनि स चान्स थायो होननानै
औ।
ओ नोंथाङा जेरै' दा बुंदों ओ बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो खोब ओ सिला गेजेराव हाखर खुरनाय बा माबा मोनसे ओ खुरोब्ला बेफोरबायदि नो जोंनि ओनसोलावबो ओ बेफोरबायदिखौ खुरबाथाय गाज्रि ओ गाज्रि खैफोद लाबोयो होननानै जोंनि ओनसोलावबो मिथिनाय जायो।
औ।
ओ जोंनि ओनसोलावबो होनोबा नोमा न'खौ होनोबा जोंनि ओ जेराव जों ओंखाम संगोन बा ओ ओंखाम ओंख्रि संग्राजों जोंना नोमा न' मोनसे थाया होनोमबा नोंथां।
औ।
ओ आरो जाग्रा खथासे बा संग्रा खथासे बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावहा बर'फ फोदनि न'खरा बेफोरबायदि खथा मोननै थायो जेराव जोङो जेराव जोङो ओंखाम सङो बे बे ओ‌ बे खथायावहायबो खायफा खायफा मानसिया बेफोरबायदिनो अनेक रोखोमनि धोरोम बा माबा मोनसे फुज जियो थिख बेब बेफोरबायदिनो ओ खायफा खायफानि न'खराव बेफोरबायदिनो सेन्देल बा बेफोरबायदिनो ओ सेन्देल सोनो मोना आरो खामफ्लायजों जिरायनो मोननिखौबो जोङो खोनानो मोनो आरो। बेफोरबायदिनो इसिं खनायावहाय ओ बेलेग बेलेक खायफा खायफा मानसिया बेफोरबायदिनो इसोरखौबो फुजियो होननायबो
औ औ औ नंगौ नोंथाङाबो। बुंनाया थिगानो जेरैहाय जोंहा माइनाव लाबोयोना बे माइनावखौ जोङो न'मा न' न'आवनो दोननायखौ नुयो आरो बांसिनैनो ओ बेबायदि औ बिदिनो ओ जेनेबा आरो बेबायदिनो आरो गोबां न'मा न'जों फोथाय सुबुं फोथाय फोथायनायफोर दं जेरैहाय हराव जोङो न' सिबनो होआ बा ओ सारायफोरखौ जेरैहाय दोफोरखौ हराव सोनानै दोननो होआ नङा होनबा बेबायदि जायोना गोबां रोखोमनि सुबुं फोथायनायफोरजों दं आरोना आरो ओंखाम खालायफोरखौबो जेरैहाय जाखांबाय बेखौ माने हराव जाखांनाय ओंखाम खालायफोरखौ मानेगारनो होआ आरो ना बेफोरखौ फुङाव सोगारो बेफोरजोंनो माने गोबां रोखोमनि जेरैहाय ओ सुबुं फोथायनाय दं आरो बेफोर मोनसे बोरैबा नाय बोरैबा बेफोर मोजाबो गोदोथ'
ओ बेबायदि जेरैहाय दानि बायदि कारेन्ट गैयामोन ओ खोमसिमोन नङा होनबा बेबायदि माबा मोनसे जेरै ओ अर फोरजोंहायसो ओमखाम ओंख्रि सङोमोन बेयावहाय माने सोरनिबा जेरै न'खरनि आइजोफोरानो माबा मोनसे बे ओ गोसा दाम गोसा बेसादफोरखौ गानोबा जेनेबा सनाफोरखौ गा जा बोरैबा मानि गयोबा बेफोरखौथ' हाव बा न'मा न'खौ बा न'फोरखौ सिबना गारलांबाथ' बेफोरखौ मोननाय नङाना बिनि थाखायाय हयथ' जुग माने बेबायदि फोथायनायफोरखौ लाखिदोंमोन खोमा आं बेबायदि सानो आरोना आरो औ औ बेनि बेनिखायनो माने बेबायदि न'मा न'फोरखौ सिबनो होआमोन आरो
खौबो ओंखाम खालायफोरखौबो बेबायदिनो जानला मोनानला गारनो होआमोन मानो होनबा ओ फुङाव हगारबाथाय जेनेबा न'खरावथ' गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ जों फालियो नङा होनबा दाउफोरखौ हांसो बायदिफोरखौ जोङो फालियो फुङाव जुदि ओंखाम खालायफोरखौ गारोबा माने बिसोरो माने मोन जागोन आरो ना मोन आरो हाव गारबाथ' जेनेबा बिसोरथ' गावबागाव गग्रा फ्रिव हाबना थायो बिसोरथ' मोनजानाय नङा नङा होनबा बिनि थाखायनो बेफोरखौ हयथ' सानाव बा फुङाव गारनो होयोमोन खोमा आं बिदि सानो आरोना आंनिबा
औ ओ जों जोंनि ओनसोलावबो खोब बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो हरनि समावहाय बेफोरबायदिनो दो बा सा सारायफोरखौ सुनो होया बा बेफोरबादिनो ओंखाम खालायफोरखौ हरावहाय जाबोर जोङो मोनाबा सान हाब्लानो मोसौ खाखांबानो जोङो बेफोरखौ गारनायखौ नुनो मोनो ना आरो
औ नंगौ होनबा जोंनिदि औ नोंथां माबा मोनसे बुंनो नागिरदों नामा नोंथाङा।
अ आं बुंदो जोंना समाबो जानानै फैबाय न
औ औ नंगौ औ औ समाबो जाबाय होमबा दिनै जोङो सुबुंफोरोथायैनाय जेरैहाय सिख्ला आरो न'मा न'नि सोमोन्दै गोबां खिनिखौ मिथिबाय। नङा होनोमबा होमबा जोंनि सावरायनायखौ बिखिनि आवनो दोनथनोसै ओमफ्राय मोनसेया बेलेग टपिक लानानै जिउ सावरायफिनसै!
औ औ थारैनो नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोना खोब गोजोननाय मोनबाय
औ गोजोनथों।